औ हेल'
हेलौ औ खोनादों। खोनादोंबा।
औ खोनादों आंनिखौ मोजाङै खोनादों ना।
खोनादों दे।
अ।
दा नों देग्लाय जेरावबो बेरायनो थाङाखै नामा?
बेरायनायाथ' देग्लायथ' गैयि औ अ दाखालि थांदोंमोन औ। मिज'रामाव थांदोंमोन दाखालिहाय बैसा सागुआवहाय ओमफाय बेरायनायाथ' बिदिनो खाथि खालायावनो बेरायलाबाय थायो आरो खिन्थु गोजान गोजानाव थांनायानो जाया। खिन्थु दाखालि बैसागुआवहाय आलदा स्टेटाव थांनाय बायदि जाबाय आरो मिज'राम।
खनबैसे जा? आलदा स्टेटआव थांनाया।
आलदा स्टेटआव आं बेसेबां थांनो मोनदों आं बेलेग स्टेटआवनो बेरायनोनो मोनाखै इसिबां आंथ' बेरायनो बिराद मोजां मोनो खिन्थु बेरायनोनो जाया बेरायनायानो जाया आं बेलेग स्टेटाव थांनाया ओ मेघालाया थांबाय ओमफ्राय नै दा खालि मिज'राम थांबाय। वेस्ट बेंगलथ' थांबाय। ओमफाय माहाय थांबावखो नै बारायानो गैया बेफोरावल'सो थांनाय आंना।
वेस्ट बेंगला आं वेस्ट बेंगलाथ' नोंसिनि खाथिबो जाखायो।
औ औ जोंना माने बरदार एक दम बे बर्डारावनो बायदिनो जाबाय आरो जोंनि गसाइगावनिफ्राय। डाइरेट नोरै ससे थांबानो वेस्ट बेंगल। मोनबाय।
उम उम आं दा उम आं दासिमथ' बांद्राय इदि बेरायाखै। खिथु वेस्ट बेंगलाव थांबाय आरो आंबो थांनायालाय कलकाता थांदोंमोन।
वेस्ट बेंगलाव हाय माहाय
कलकातायाव थांदोंमोन डाइरेक्ट डिपार्टमेन्टनि जानानै थांदोंमोन आरो।
अ लाइ औ नोंसिना लाइब्रेरिया साइन्सआ
औ औ बिदि गोजान गोजानाव थांनो मोनो औ। माने थांथारनांगौ जायो लाइब्रेरि भिजिट हिसाबै बेफोराव।
औ आंबो बेखौ मि थिदों आंनि खाजोननि थ्रुयै मिथिदों आरो आंनि खाजिनाबो। बे कर्स बे लाइनखौ फरायदों
औ उम। ओमफ्राय बेना मोनबाय दा जब?
जब मोननो माने बि वेस्ट बेंगलावहाय टेम्पर ओ पारमानेन्ट न प्राइभेटवहाय मावथ'दोंमोन आरो।
ओं ओमफ्राय?
औ ओमफाय दा मावथ'वासैलाय खोमा। एसे प्रब्लेम जानानै माबा प्रब्लेम जादों होनदोंमोन।
उम उम।
ओमफ्राय बेनि बादै माबायदि मिज'रामा बेवहाय जागाफोरा बेरायनो मोजां खोमा?
मिज'रामाथ' एकदम हिल्लि एरियास हिल हाजो जोबखा आरोना हाजोआवनो। न लुना न दंजोबखायो आरो प्लेन एरियायानो गैखाया थांनाय माने ओमफ्राय बिदिनो अवेदाराबो जोंनि ओरैनि बायदियानो जायो। एसे एखेयानो मोनदों आं। जेब्ला जों थांदोंमोन दाखालि बैस सागुआव। बिराट गरममोन आरो सहैनाय लोगो गो लोगो ओमफाय मोनायावहाय एसे थान्दा जायो वेदारा। आमफाय
ना।
औ मोनायावल' इसे थान्दा जादों ओमफाय बिदिनो अखाबो हायो बि नावबो।
ओं मिज'रामजों ओमफ्राय आसामजों कम्पेर खालामोबाथ' आसामनिख्रुइ मिज'रामा साबसिन दां खोमा?
साबसिन माने बि गावबा गावनि वेजों एखेयानो जाबाय। आसाम माबो गावबा गावनि वेजों मोजां औ मिज'रामाबो गाव गाव गाव निउ वेजों नायोबा मोजां आरो। मिज'राम ना जाय बाय मोनायावहाय बे नाइट भिउआ नालाय नाइट भिउखौ बिराथ मोजां नुयो आरो। लाइटस फोरखौहाय।
ओम
ओम ओम
आंथ' बेरायनोथ' गोसो जेरावबो नाथाय समाजो थोना ना। मालाबा सम मोना ओमफ्राय माब्लाबा थांनो हाया बिदि जायो। माबो बायदिसिना खामानिनि थाखाय।
औ रांनिबो प्रब्लेम जायोना अबेबा समावहाय ओम गोजान गोजानाव थांबाथ' बिराद एक्सपेनसिभ जायो।
औ ओम बेफोरनि थाखायनो बेरायनाय जाया आरो। ओमफ्राय वेल-वेस्ट बेंगलाव माबाफोर खामानि दंमोन नामा?
गैया ओरैनो थालाबायो बे खाथि खालानियावसार एकदम बदि गोजान बायदियाव जेरै कलकाता बिदियाव थांनो मोनाखै आङो। ओरैनो बे कच बिहार आलि फुटबार बे बेफोरावल'सो थांनाय जायो खाथि खालानियाव होमबाबो बे बेलेग स्टेट जाबाय नालाय ओंखायनो आलदा स्टेट खनसिदार खालामना लाबाय आरो आं।
होम बे खाथिनियावथ' भुटान रायजो दङनाा भुटानावलाय थांनो थाङा?
थांबायमोन। खाथिनियावहाय
सपिं खालामनो थाङा भुटानाव?
बेनो आङो माबायदि जायो नोंसोर नोंसोरसो मिथिगोन ना नोंसिरनि खाथि जायो जे
जोंथिंजायबो एसे गोजान जायो आं बुंबाया जोंना माने भुटान एरिया खाथि नङा होननानै माने भुटाननि रानि एसे गोजानाव जायो नालाय जों ना थांबाथाय मोना हैयो आरो फैनायाव। मोना फैयो माने।
ओरैहाय
ओ बेनिफ्राय न'निफ्राय थाङोबा देर घन्टासो लायो जोंना। माने बांद्राय बेरायनो मोननाय नङा आरोना थाब थांनानै थाब फैनांगोन आरो।
हो
औ बेरायहैबाय थायोमोन गेजेर गेजेर होमबाबो एफाग्राब बिदि सपिं बायदिसिना खालामनाय जाया आरो बिसोरनियाव
खोनादों ना बिनि बादै आरो बहा बहा बेरायखो नों जोंनि आसामाव
आसामावथ' बेनोसै मा होनबावनो बड'लेण्ड एरियायावहाय क'क्राझार चिरां इभेन बाक्सायावबो थांफेरबावाखै आं नोंसिनि तामुलपुर अदालगुरियावबो थांफेराखै बड'लेण्ड एरियायावनो मोननै डिस्ट्रिक्टल' थांनो मोनदों
औ
बिराद खम आरोना बेरायनोलाय मोजां मोनो खिन्थु
औ
नों नोंहालाय बड'लेण्ड एरिया यावहाय माहाय बेरायखांखो
बड'लेण्ड ओनसोलाव आं बेरायदों होनबाथाय बे बाक्सा उदालगुरि सनितपुर तेजपुर ओमफ्राय क'क्राझार जोंबो थांबाय
औ
खामानिफोरनि थाखाय थांदों आरो खनसे बे मा एगजाममोनथाय बि टि आर नि मोनसे एक्जाम जादोंमोन ना ओम बेवहाय बायदिसिना बिदि फर्म साबमिट खालामनाय मानायफोर खामानियावबो थांनाय
औ खम खस्थ' जादों बे ना नोंसिनियाथ' हरै गोजाननिफ्राय फैनाय
गोजान मा जादों जों नैनिफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय हरनि एग्र'तासो आव थांदों ओमफ्राय फुङाव मोनहैदों आरो बैहाय फुङाव माने एसे एसे खोमसियानो जादों ओमफ्राय थानोबोथ' एफा माने बै समाव आरो ब आरो हटेल बायदिसि ओमफ्राय थानांगौ बायदि जादों आरो जिरायनानै
उम उम
खनसे थांदोंमोन इन्टारभिउ होनो होननानै। चिराङावहाय।
मान अ इन्टारभिउ होनो।
ओ ओमफ्राय बेवहाय ओजोंहाय दङमोन आं सिनायनायनायै हस्टेलनिफ्राय आमफ्राय बिसोरजों थाबाय आरो हरसे उमफ्राय फुङाव आरो चिरांसिम ट्रेनजों फैनानै डाइरेक्ट इन्टारभिउहोना थांबाय आरो बिदि जादों।
होमबालाय नोंथाङा बे थु ओ मा होनो बड'लेण्डनि जेसेबां टुरिजिम स्पट दं बेफ्राव बारा बेरायफेराखै खोमा ना जेरैहाय नै दाखालिसो थांनाय बैसागुआव बावखुंग्रि फेस्टिभेल जा मोन।
अ ओहो बेफोराव थांनाय जाया बे माने बेफोराव थांनाया गोबां खम आरो। ओमफ्राय जों साइडजों बे भैरबखुन्द' होननाय बा
औ भैरबखुन्द'आव, भैरबकुन्द'आव आंबो थांखांबायथ'।
ओम भैरबखुन्द' थाङोबाथाय जोंनि जायगाखौ बारनानै थांनांगौ जायो।
अ आं मोजाङै मिथिलायलाङा गोसोआव थायाना खेनसेल'
ओम ओम बे उदालगुरि आरो नै माने भुटान अरुनाचलनि खाथि जायो नालाय, ओम गोजान साब आरो बेयो जोंनिफ्राय एसे
जोंनियावथ' ओरैहाय रायम'ना नेसनेल पार्कबो ओंखारबावबाय। बावाखै नेसनेल पार्क जानाया, बेफोरावबोथ' होनबा फैफेरखायाखैना नोंथाङा?
ओहो बेफोराव थांफेरनाय जायाखै। थांनांगोन लासैनो ओमफ्राय नों बे बाक्सानि मानासाव फैफेरबाय मानास
बाक्सानि, औ मानासाव थांबाय आङो। नेसनेल पार्कआनो आं खालि बेफ्रावल' थांखादों खाथि खाथिनियावल'। रायम'ना होननाय ओ मा ओमफ्राय मा दंबावो जेबोआनो गैला कक्राझाराव मा दं?
अरां अरांआव मोनसे पार्क दङ।
औ अर ओहो थांफेराखै आं बिथिं। थाङाखै आं बाहाय।
खौथ सेकेण्ड काजिरङा पार्क होननानै बुङो ना आं मिथिनायाव आरो।
औ औ होनो। काजिरङायावनो थांफेराखै दाबो।
काजिरङायाव थांबाय आं खनसे जेब्ला एसे उन्दैमोन बेयाव थांदोंमोन ओमफ्राय बेवहायथ बिदि हाबनो मोनाखै आङो एसेबां सिंफोराव आरो ना।
औ औ जिब साबारिजों लाना हाबोना मानसिफोरा?
औ जिबजों लाना थाङो ओमफ्राय जों आरो स्कुलनिफ्राय थांनायमोन आरो ओमफ्राय बिदियाव हाबनाय जायासै जोंबो आरो उन्दै उन्दै जाबाय नालाय बहा आरो जोंखौ बिदि लांनो सिङाव। एसे रिस्कि जायो नालाय ओंखायनो माने लामानिफ्राय बिदि नाहरनो गोनां जादों आरो।
गिदिरथारना
गिदिरानो बिराद गिदिर काजिरङाया। होमब्लाबो जिब जुनारखौ बां द्राय नुनो नागिरा नागिरादांलै माने नुवाखैमोन आरो जों थांनाय समाव।
अ फुं मानसिफोरा फुं फुङावनो जिब लानानै थाङोना बेहाय? हजों थाहै थानानैहाय
जिब लानांगौबाथाय होनोमबाबो बेवहाय बुक खालामनांगौ जायो। आरो स्कुलनिफ्राय बायदिसिना थाङोबाथाय आरो मानसि बुरजा लांनो खस्थ जायोना माबाफोराबो टिचारफोराबो एक्सट्रा फिस होनांगौ जायो बिदियाव।
फेमिलि नङा खि लोगोफोरजों थांबासो मोजां जागोन बिदियाव।
औ बिनि लोगोफोरजों थांनांगोन ओमबाना मोजां जायो आरो। बिदिनो मोनसे मोनसे मोजां जायगा दंबावोना ओ मा होनना बुङो दिमा हासावजों जाय? नुबाय थायो माने।
हाफ्लं हाफ्लं बेफ्राव गोबां था मा होनो टुरिस्ट एटरेक्ट खालामगासिनो ना?
औ हिल्स एरिया मोनसे दं नङा ना मा जायगा
हाफ्लं हाफ लङावना? हाफ्लंआवबोथ' थाङोना मानसि
ओमफ्राय दा समाबो जाथ'बाय माथो दोनथ'निसिर' नैखौ ने? खनसिबाव ओम।